औ खुलुबाय नोंथां। खुलुमबाय नोंथां, खोनादों ना? औ औ। खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों, गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो फिन जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां, नोंथाङा दा ओ माबोरै दङ?
दा आङो मोजाङैनो दंथयो दे नोंथां।
अ नोंथां, आंबो गाहामैनो दं।
औ औ।
औ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां आं नोंजों ओ बर' हारिनि दोरोङारि फोरबो मागो दमसिनि बागैसो सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन। बि दिब्ला नोंथाङा बर'नि दोरोङारि फोरबो मागो दमासनि बागै एसे फोरमायना होना थांनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। औ, मागोबा एबा दमासि होन औ औ, मागो एबा दमासि होनना बुङोब्ला बे जोंनि मोनसे दोरोङारि फोरबो जायखौ बर' हारियाहाय जोंना गोदोनिफ्रायनो रंजा बाजायै फो ओ फालिबोबाय थाखादों जेरैहाय बे मागो दमासिखौ ओ जाहैबाय आबादखौ गाहाय खालामनानैनो मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय बे मोनसे फोरबो आरो। जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो। बे फोरबोखौहाय पुस दाननि जोंना जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि ओ सा खौ हमनानै सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बे मोननै दाननि गेजेर समखौनो जोंना असमिया रावजोंबो माने दमा हि एबा दमासिबो बुंनाय जायो।
जेरैहाय ओ दमाहि सोदोबनिफ्रायनो जोंना बर'आव बे फोरबो द मासि मुङा फैदों आरो।
बे फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनानो मागोन होननानै एसे मुंख'यो माने बांसिन दमासिथ' बुङा बांसिन मागो होननानैसो जोंना मुंख'लायो आरो। बे मागो फोरबोयावहाय रंजा मोसानि सोलायै बांसिन जानाय लोंनाय आयदायासो बां सिन जायो आरो जेरैहाय जोंना बैसागु बायदि फोरबोफोरावहाय दामनाय देनाय मोसानाया बांसिन जायो नाथाय बे जोंना मागोयावहाय जानाय लोंनायजोंसो बांसिन रंजानाय हाबाया जायो आरो जोंना। मानो होनना बुङोब्ला बे समावहाय बर'नि रायजोआवहाय जोंहा मा जायो जानाय जेरै ना बेदर बायदिसि ना ओंखाम आरो बयनिबो न'खरावनो जोंनाहा ओ फिथा सिथा आव लारु सौराय जौ बायदिसिना बेफोरबायदि थियारि खालामनानै ज' ज' ओ नखरनिजोंबो गामिनि सुबुंफोरजोंबो ओ जालाय लायनानै रंजालायो आरो। ओमफ्राय ऐ पस दाननि जोब था सान एबा संक्रान्तिखालि बयबो न'खराव आइजोफोरा फिथा गुन्दैखौ देनाय जायो। खायफाया उवालाव देयो खायफाया गाहेन एबा दिंखि बाहायनाय जायो। उवाल ओ बेफोराव देनाय जायो आरो बेनिफ्राय गोदान संग्राय खादा आरो सान्द्रि गुबुं बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामना लायो आरो। बेनिफ्राय फिथानि थाखाय जोसा माइरं आरो सिथाव ओ लारुनि थाखाय माइब्रा माइरं बाहायनाय जायो बा खायसे गामिफ्रावहाय माइब्रा माइरंनि सबाइ गोरान एवनानै गुन्दै देनानै बेखौ सौराइ गोरान एबा सौराइ फिथर बानायो आरो। जेरैहाय माइब्रा माइरंनि सौराइ हमो एबा एवो आरो हासुं फिथाबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
ओमफ्राय संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्रायनो फिथा सिथावखौ सावजेननाय जायो। ओमफ्राय बे फोरखौ मानसिफोरा खुगायाव होनायनि आगोल जोंना मा मोनसे नेमखान्थि दं बेनो जाबाय मोसौखौ जाहोग्रोनाय जायो आरो जोंनाहाय मानसिया जानायनि सिगांनो। बेनि उनावसो जोंना मानसि फोराहाय ओ बिसोरनो मोसौनो जाहोखांनायनि उनावसो ओ सिगां आ बाद फसल जाग्रा मुवा बिसोरो फसलफोर फसलफोर जोंना बे आबादजों लोब बा थानाय नालाय, बे आबादाथ' जोंना थोंजोङै जोंना मोसौनि गेजेरजोंसो हालेवनानै मानानै जोंना मोसौनिफ्रायसो जोंना हेफाजाब होयो नालाय मोसौआसो बे आबाद जोंनि बानायनायावहाय। बेनिखायनो जों मोसौनो जाहोग्रोनाय जायो। बेनिफ्रायसो ओ जि फिथा सौराइ बायदिखौ जो मानसिफोरा जानाय जानाय जायो आरो।
बेनिहाय मागोनि गिबि सानखालि न'खरनि गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै सान ओंखारनाय आगोलनो दैसा बिलोफोराव दुगैयो आरो अर सायो आरो। ओमफ्राय मोनसे फोथायनाय दं जेनेबा दाउखा सिला नुनायनि आगोलनो दुगैनांगौ नोङाब्ला ओ दाउखा सिला आगोल नुनायनि दुगै दुगैयाब्लाथाय बा दाउखा सिलाफ्रा नुब्लाथाय बे मानसियाहाय बादुला जायो होननानै जोंना हारियावहाय मोनसे फोथायनाय दङ आरो।
खोनादोंं ना नों?
औ खोनादों नोंथां।
माग दाननि एबा फागो फोरबोनि खबाब मावगुलायनाय गुसुआवहाय दुगैनानै बेला गुरनि अर सायाब्ला मोरगिरा आरो नोरजियाफोरा राखाङो होननानै बेबो मोनसे फोथायनाय दं बर' हारियावहाय। लोगोसेनो मागो फोरबोनि मोनसे आयदाया जाबावदों बाख्रिनि सोर गिदिं इन्जुराव गोबोरखि गोबोरखि गोथां लिरस'नो। बे हाबाखौबो मागोनि गिबि सान फुंबिलिनि सान ओंखारनाय आगोलावनो मावनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदि खालामब्लालायनो ओ माइनावाहाय बायजोआव ओंखारलाङा होननानै बेबो मोनसे फोथायनाय दं जोंनि हारियावहाय। ओमफ्राय बे साननिफ्राय बाख्रिनि माइायावहाय अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि नेम बर'फोरनाव गैला आरो बेे। बे मागोनि गिबि सान फुंबिलियावहाय दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो फिथाइ थायग्रा बिफां लाइफांफ्राव माइ जिगाब खासननायनिबो नेम बर' फोरनाव दंङ। ओमफ्राय बेबो मोनसे फोथायनाय दङ जे बेफोरबायदि खालामोब्ला लायनो फिथाइ थायरोङै बिफां लाइफांफोराबो फिथाइ थायो नो आरो। ओमफ्राय बे फिथाइ थाइखाग्रा बिफांफोराबो बांसिन फिथाइ थायो होननानै फोथायनाय दङ आरो। ओमफ्राय बे धोरोमनि बिथिङावबो बुं नो थाङोब्ला बाथौ धोरोमारि बर'फोरा दाउला दाउ बोलि बाउनानै बाथौ गुदियाव मागो फोरबोनि मुङै सिबन बाउवो बा फालिथाय होयो लोगोसेनो गुबुन फारसेथिं ब्रह्म दोहोरोमनि सुबुंफोराबो बा बर'फोराबो मागो फोरबोनि मुंथि मागोआव एबा मागो पुर्निमायावहाय बुम सावनाय जायो आरो बिदिनो जोंनाहाय मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा मबाफोरजों आंनो बरनायनानै होनो सानदों नामा नोंथां बनायजागोन बरनायनोब्ला
ओ बर'नि मागो दमसिनि बागै ना नोंथां
नङा नोंथां नों गोसो बायदिहाय मायबाफोर जुदि नोंथाङा बरमायना होनो सानदों
बिदिब्ला आङो जोंनि बर'नि बे नांगोल जां ख्रा फालिनायनि सोमोन्दैनो एसे बुंलांनो सानसै बुंलांनो सानबाय बेखौ आङो गुदिनिफ्रायनो एसे फोरमायनो सानबाय नोंथां ओ जोङो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा हारि ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ मोसौजों मोसौ हलिजोंहाय ओ दुब्लियावहाय हालेवनानै ओ जोंहा दुब्लियाव हालेवनानै खारायनानै दोननांगौ जायो दुब्लिखौहाय जोंहा खो खोथिया बोनो थाखाय ओ खोथियाखौ जोङो फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइज्लि खालामनानै लाग्रोनांगौ जोङो माइखौहाय नांगौसेबां जोंनि हायावहाय नांगौसेबां ओ थोजासेबां लानानै जोङो बेखौहाय ओ दैयावहाय सोमनानै ओ दोननाय जायो नै सप्तानि थाखाय बेनि उनाव जोङो नै सप्तानि उनाव ओ सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय बोखांनानै एसे साननैसो बा सानथामसो बाहेरावहाय गुवारि खालामनानै एसे खोबनानै दोननाय जायो ओ जाहाथे बार नाङा आरो बारा बार एसे बार नांनानै ओ बे जोंहानि माइज्लिया जोंनि बे माइज्लिया हाय ओ खिलिबोयो बिनि उनाव जोङो ओ जोंनि बे मोसौजों खारहैनानै लानाय दुब्लिखौहाय आरोबाव फिन खेबसेबाव हालेवबावनानै जोङो बेयावहाय जोंनि बे माइज्लिखौ लांनानैहाय आखाइजों सारि सारि सारि सारनानै होयो जाहाथे ओ जोंनि बे खोथियाव खोथिया फोनायाव बा खोथिया फोनायाहाय दुब्लि गंसेयावनो मोजाङै मोजां नांसारजोबो आरो मोजाङै मोजां आराम जालाङो बेवहाय जोङो गाय नानै' फोनानैल' दोनबा जाया बेयावहाय जोङो दै होबाय था दै सोबाय था सोनांगौ दुब्लिनिफ्राय जाहाथे जोंनि बे खोथिया मोजाङै जायो आरो जों नोजोर होनो नांगौ दे जाहाथे ओ दुब्लियावहाय ओ जोंनि बे खोथिया फैनायखौहाय ओ मोसौ मोसाफोरा जालाङा आरो नस्थ' खालाया ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो खोथिया फोनानै जोङो बिदिनो नै सप्ता बा ओ से दानसिम जोङो खोथियाया जेसेबां ओ जेसिबां दिनसिम जौहैगोन जों बिसिम नेनानै थागोन जेब्ला जोंनि बे खोथियाया जौहैगोन बा गोजौ जागोन मोजां सोमखोर गोथां जाबोगोन अब्ला जोङो बेखौहाय गायनो थाखाय थियारि खालायगोन ओ जोङो खोथिया जेब्ला जौ अब्ला जोङो जौनायनि सिगां जोंहा जेसेबां हा दङ जोंनि बर' न'खरनि सासे न'खरनि सुबुंहा बे न'खरनि सुबुंहा गावनि दुब्लिखौ ओ मोसौजों हालेवनानै बा ट्रेक्टरजों हालेवनानै लानानैहाय दोनगोन हालेवनानै दोनगोन। ओ बेनि उनाव जो ओ हालेवनानै दोननायनि उनाव ओ जोङो खोथियाखौहाय फुगोन फुनानै जोङो ओ बै दुब्लियावहाय गायहैगोन। गायहैखांनायनि उनाव जोङो ओ बिदिनो जेब्ला जोंनि बे गायनायाहाय जोबहा ओ गायै गायै जोबलाङो जेब्ला माइखौ जोङो गायै गायै गायलांबाय थायो बे गायलांखांनायनि उनाव जेब्ला ओ जोब-जोबसै जोबथि दिनावहाय ओ जों बयबो खाथि खालानि सुबुंफोरा ओ माइ गायनाया जोबनोसैनि थाखाय ओ बयबो मदद होफैलायो हालेवनानै ओ एबा सोरबा गायनानै सोरबा फुनानै मदद होफैयो सोरबा आलि खोनानै मदद होफैयो। बेयावनो जेब्ला ओ गायखांसै जायो माइ गायखांनायनि खुसिजों गावजों गाव मदद होलायग्राजों होलाय ग्रा गावजों गाव हाब्रु फुनलायनानै गेलेलायो। जाहाथे गावसिनि दुखु दाहा खस्थ' गासैबो बावगारो दसे समावनो। ज' खुसियै थायोब्लासो बावगारलांलाय लायो दुखु दाहाखौ। ओ बेयावनो जेब्ला जोंनि माइआ गायखांसै जायो गायखांसैयाव जोंङो गावजों गाव हाब्रु फुनलायो मदद होफैग्राजों होग्रा अब्ला बिनि उनाव जोंनि बे हा बिगोमाया जायजों मदद होफैदोंमोन बै सुबुंफोरनो ओ खुसिजोंनो हा बि गोमाया ओ ना बेदर जौ जिखुनु गावनि गोसो बायदि बा जेन'बा गावसिनाव मदद होफैग्रा सि सुबुंफोरा ओ मा जानो बिदों सोरबा सोरबा एखमबा बिबायबायोबा बियो हा बिगोमाया गोसो खुसि बिसोरनो लाबोनानै होफैयो। ना बेदर जौ ओ संनानै लाबोनानै बिसोरो एखमबानि समाव दुब्लियावनो ज' जायो सारियै जिरायनानै। एखमबानि समाव बिसोरो न'आवबो लांनानै जाहैनाय जायो माखासे ओ जाहोनाव एखमबा समाव जेंना गोग्लैयो जेब्ला अखा फैयो बारहुंखा फैयो बेबायदि समावथ' ओ जोङो बोरैजाय दुब्लि बारियाव जालायखो? जाग्रा बुस स्थुफोरखौ जायनि थाखायनो एखनबा समावहाय जोङो एखमबा समाव जोङो ओ न'आवहायबो लांनानै जानांगौ जायो बेबायदि जों जयै जालायनाय जोबनायनि जयै जालाय नायखौनो जोंङो बर'राव नांगोल जांख्रा होननानै बुंनाय जायो। बे नांगोल जांख्राया जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फैबाय थाखानायखा। ओ जों बेखौ दासिमबो फालिनाय नुयो जोंनि बर' हारियावहाय आं बे जोंनि नांगोल जांख्राया मालाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। ओ बियो थागोन जोंनि बे ओ नांगोल जांग्रा फालिनाया दसे समनि थाखायल' नङा बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो फैबाय थाखानायखा। ओ